नोंथा
हेलौ नोंथां दोङो ओरैनो जिरायनानै नों
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हाग गोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ ओह खौरांफोरा मोजांब्ला नोंथां
औ दोंथ'यो बिदिनो मोजाङैनो
औ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां
औ जोंनि बर' हारिनि हारि नि मैगं-थाइगं ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
बर'फोरनि हारिनि मैगं थाइगंआथ' जोबोद जोङो एंगारहायै ओ ओंख्रिफोर गिबियावनो ओ हो नोंथाङा मायबाफोर बुंदोंमोन ना?
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ औ
ओ मैगंआथ' जोबोर दोङो बर' नि बागै मैगं थाइगंफोरा जोबोर गो ओ गिबियावनो ओ अनला ओंख्रिया थ' बयनिबो ओ जोबोर गोथाव ख्रि उम बेखौ माने ओ बिदिनो हाबाफोरावबो हाथासुनि बर' हाथासुनिफोराव होनाय जायो। ओ बे ओंख्रि नङा बानो जाया बर' हा सुनिनि हाथासुनियाव ओ सबाइजों सामु बेखौबो जोबोर गोथाव जायो ओ अनलाजों दाउबाबो बर'फोरा जोबोर ओ गोजोननाय मोनो बेफोरखौ जानानै जोबोर गासैनिबो थाखाय जोबोर मो जां ओंख्रि उम सबायजों दाउ बिदिनो बायदिसिना मैगं ओ बिदिनो ओ
औ
सामु ओ सबायजों सामुबो जानो हायो दाउ उम अमाफोरजोंबो जानो हायो बायदिसिना
औ
बे खारि खारदै खारियाथ' आरो बर'फोरनि जोबोर आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आबौ आबै समनिफ्रायनो आजौ आजौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेफोरखौ उम दासिमहालागै ओ एंगाराखै आगोलसिनाव ओंख्रिफोरखौ ओ मस्ला मस्लि होना जायामोन बांसिन थावफोरखौ बाहायनाय जायामोन उम दानिया
हेलौ हेलौ